औ खोना आदसा नोंथां दिनै जों मोनसे आयदानि सायावसो सावरायलायनो होननानै आं नोंथांनाव हरनाय जादोंमोन।
औ।
होमब्ला जोंनि जोंनि बर' हारिनि बागै बर' हारि आयदानि सायाव रायलायनोसै आरोना। नोंथां।
औ जागोन नोंथां।
दिब्ला जों बर' हारि बुङोब्लाथाय जोङो बर' हारिखो माबादि सिनायथि होनो हायो? ओ बर' हारिखो फोथांनानै लाखिनो थाखाय जों माबायदि। ओ गाव थिग जानांगोन बिनि सायाव आं फंनैसो खोथा बुंनोसै आरो बर' हारि बुङोब्ला। जों जोंखौ सिनायथि होनो थाखाय गिबियावनो जोंनाव जोंनि। जितु जों जोनोम जानायनिफ्राय जों जाय बिमा रावखौ रायलायो जायखो जों मादार टां लेंगुवेज बुङो।
बे रावानो जाहैबाय जोंनिया बर' राव दा बर' राव बुङोब्ला बे जोंनि बर' रावा। जोंनि गिबि सिनायथि नङा होमब्ला नोंथां बिनि उनाव जोंनि तितु गाननाय-जोमनाय जोंनि जानाय लों लोंनाय गासिबो बो जोंनि मोनसे बेफोरबो सिनायथि दा जोंनिया गाननाय- जोमनाय बुंनो थाङोब्ला थाय दख'ना आइजो माहारिनिफ्राय दख'ना फालि थाबाय आर'नाइ फालि बिनि उनावहाय थाबाय गामसा आरोबाव आर'नाइ थाबाय आर'नाइ बुङोब्ला आर'नाइया जोंनि बर' हारिनि माने मोनसे सिनायथाव मोनसे माबा आरो फालि बर' हारिनि मोनसे सिनायनो हाहोग्रा सिनाय होनोनो हानाय मोनसे फालि आरो दा थारमाने जोंनि जों नुबोनो मोन्दों जोंनि बर' हारिया दा भारत नाङैनो गासैबो माने हादोरानो जोंखो सिनायनो हानाय जाबाय आरो जोंनि बर' हारिनि दख'ना गामसा जोंनि मेथाइ खननाय रोजाबनाय मोस मोसानाय जेथिंबोनि बिथिङाव माने बर' हारिखौ सिनायनो हाबाय आरो मानो बुङोब्ला जों माने गासिबो थासारियाव दायो जोङो उन जानानै गैला आरोना नोंथां दा जोंनि बैसागु मोसानाय जोंनि बैसागु मेथाइ खननाय गासिबो आथिखालाव मानो जों नुनो मोनदों गोबां गुबुन हारिनि मानसिफोराबो जोंखौ सिनायो मानो होनोब्ला जोंनि बर' हारिया गोबां गोजौआव थांगासिनो दङ आगोलनिफ्राय थारमाने आरोबाव आं दा बुंनो सानदों जोंनि जे बर' हारि बेखौ सिनायथि होनोब्लाथाय जोङो माने जोङो खालि बे गाननाय जोमनाय बेफोरखौ मोजां देखायबाबो जानाय नङा थारमाने आं सानो जों जुदि गाव थिग जायोब्ला जों दिसिप्लिनाव थायोबाथाय जों जोंनि बर' हारिनि मानखौ जों मोजाङै फोथांनानै लाखिनो हागोन जोंनि मावनाय दांनाय जोंनि थानाय सोलिनाय गासिबो जुदि जोङो सासे गुन गोनां मानसि हिसाबै जुदि सोलिनानै देखायनो हायोब्ला जों गुबुन हारियाबो माने बर' हारिखो मोजां होननानै सानगोन आरोना नोंथां दा नोंथाङा बर' हारिनि बर' हारिनि सायाव नोंथाङा मा बुंनो सानो नोंथांखौ आं एसे सोंनाय जाबाय
अ जागोन नोंथां दा जोंना बर' हारि होनोब्लाथ' जेनेबा जोंहा गिबियावनो जोंहा चिनतिबबत जेनेबा बारमारि फोलेरनिफ्राय फैनाय नङा होबा नोंथां जोंहा बर' होननानै बुङोब्ला जोंहा माने बर' होननानै बुङोब्ला थ दायो जोंहा गोबां जायगायावनो दंजोबसै आरो जेनेबा बर' हारिया माने गोबां दाब दाब जायगाफोरावनो बा बेफोरावनो माने साग्लोबनानै दंनायखौ जों नुनो मोनसे एफा एनैबाबो माने दा बर'आ जाबाय मोनसे जोंनि बर' हारिनि मोनसे सिनायथि आरो जिहेथु जोंहा बर'नि गाननाय जोमनाय ड्रेसफोर दंखायो जेरावहाय हिनजावफोरना माने दख'ना दङ दख'ना बिदिनो फार्से दा बेफोरबायदिनो मोनसे गाननाय जोमनाय दंखायो आरो जोंहा हौवा फोरनियाबो माने गामसा आर'नाइ बेफोरबायदि दंखायो आरो दा जोंखौ माने बेफोर द्रेस बेफोरखौ गानबानो माने जोंखौ बर' होननानै सिनायखायो आरो जिहेथु जोंनि माने गाननाय ड्रेसफोरानो माने गुबुन हारिफोरनिफ्राय माने आलादा बेफोरखौ जों नुनो मोनो आरो दा जोंना मस्टलि माने बे आर'नाइखौ नुयोब्लानो माने जोंखौहाय माने दानि बे दिनावहाय माने जोंहा बांसिनै मिथिनायखौ जों नुनो मोनो आरो माने
नंगौ नोंथां।
औ आरो आरनाय होनबाथाय जोंहा माने दानि जों दानायखौथ' नुनो मोनला बांसिनानो माने मेसिनफ्राव दानायखौ नुनो खौ जों नुनो मोनसै आरो दा गोदोनि समावहाय माने जोंहा
बिदिनो दख'ना आर'नाइफोरखौहाय माने गामसाफोरखौहाय जों न'आवनो दाननानै गाननायखौ जों नुनो मोनोमोन आरो जिहेथु जोंहा बर' आइजो फोरा माने गोबां दानाय लुनायफ्राव माने गोबां आखा फाखामोन नालाय जेनेबा गावनि गाननाय जोमनाय गावनि नांनाय बुस्थ स्थुफोरखौनो माने दानानै लायोमोन आरो बेफोर बादिनो जोंहा आगरफोर एरनायफोराबो मानेे जों गोबां आखा फाखामोन। जेरावहाय ओ बर' आइजोफोरा गोबां आखरफोर एरनानै दोनदोंमोन। जिहेथु बेबो जाबाय थाइगिर बिबार आम ओमफ्राय बिदिनो दिंखिया बिबार बेनिफ्राय बिदिनो दाउसा मोख्रेब ओ हाजो आगर बेफोर बादिनो आरो गोबां माखासे आगरफोर दंबावो आरो। जेथु बेफोर आगर माने बर'फ्रा गावनि आखरजोंनो आखाइ आखाइजोंनो एरनानैहाय माने दिहुनोमोन आरो दा दा जोंहा बर' फोरा माने मोनसे जाहा फोरबो फोरबो दङ फोरबो दङ। जेरै जोंहा मागो फोरबो ओमफाय बैसागो फोरबो बेफोरखौबो फालिनाय जायो। जाहा बर'फोरा जेनेबा जोंहा बैसागो फोरबोखौबो जोंहा बोसोराव खनसे फालिनाय जायो। बेयो फोरबोआ जाहैबाय जेनेबा जोंहा एप्रिल दानावहाय जोंहा फालिनाय जायो जेनेबा जोंहा बर'नि बैसाग दानावहाय फालिनाय जायो आरो जेनेबा दा जोंहा बे बेखौहाय ओ मोननै माबायाव फालिनाय जायो आरो जेनेबा मोसौ बैसागु आरो मानसि बैसागु जेनेबा जों मोसौ बैसागुखौहाय जोङो एप्रिल दाननि ओ सैद' थारिखनिफ्राय जोङो ओ बे बैसागुखौ फालिजेननाय जायो आरो जेनेबा जोङो जिब्रै थारिखआवहाय जोङो संक्रान्ति हिसाबै ओ साननानै लानाय जायो जिहेथु जोंहा बेयाव मोसौ थुखैनाय जायो। जोंहा मोसौखौ बोरै थुखैयो होननानै बुङोब्ला जेनेबा जोंहा फुङावहाय सिखारनानै जेनेबा बिदिनो थाइखा हालदै ओ इदि लाव उ बिदिनो ओ बाब्रि खप बिदिनो उ बिदिनो गोबां रोखोमनि माने माखासे माबा खौ थुनानै माने मोसौनि गोदोनायावहाय माला बानायनाय जायो आरो आरो औ बेजों लोगोसे जोंहा मोसौनाव ओ सारायबा दैक्सिफोरनि हांगारफोरखौ औ थाव गोथांजों लगायनानै माने फथा थुनाय जायो आरो माने मोसौखौ समायहोनो थाखाय दा माने आरो बेखौहाय जोङो थुखैखांनानै माने जोङो दैमा फारसे थुखैनो लाङो आरो बेखौहाय आरो बेनि उनाव जाहा अखानायनायैहाय आरो ओ जोंहा बैसागु जेनेबा मानसि बैसागु जायो। बेवहाय जोंहा गिबियावहाय ओ एक थारिखाव जोंहा एप्रिलनि जिबा थारिखआवहाय जेनेबा मानसिफोरा ओ जेनेबा सुबुंफोराहाय सनमान लालायनाय बोर होलायनाय लालायनाय मोनसे बे माबाखौ फालिनाय जायो आरो। जेरावहाय जोंहा गेदेर फोराहाय उन्दैफोरनो बोर सारस्रियो आरो उन्दैफोरा गेदेरफोरनिफ्राय बोर लायो आरो जेनेबा बेफोर बायदि आरो ओमफाय बेनि उनावहाय जोंहा ओ बोराइ बेन्थ' गासिबो माने सेंग्रा सिख्ला गासिबो जमायै ओंखारनानै माने बे रंजायो आरो जिहेथु न'खर न खर बयनियावबो माने बैसागु बोथोरावहाय रावखौबो मोनसा-मोनसि मोनालासे माने बयनिबो न'खराव हाबलायनानै माने जमा-जमायै खाम, सिफुं सेरजा, जथा लानानै माने रंजाहैनायखौ जों नुनो मोनो आरो। दा नोंथांमोननिथिं माबायदि फालिनाय जायो बैसागु बोथोरखौ बेफोरनि बागै एसे फोरमायनो हागोन नामा नों
औ नोंथां खोनथानि नोंथां जोंनिथिं बैसागुया नोंथां थिग नोंसोरनिथिं जेरै थिग बेबायदिनो एखेयानो मानो होनबा जों मोनसे हारियानो नालाय थेवब्लाबो आं एसे ओ बेखेवनानै बुंनो सानो आरोना नोंथां।
दा खोथाया जाहैबाय जोंनियाव दा दामनाय आगजुफोर होनबाथाय नोंथां जोंनियाव खाम सु- फुं, ज'था सेरजाफोर गोबां रोखोमनि माने आगजुफोर दङ' आं बुंजोबनोबो हाया गोबां दङ' खिनथु आंनि मिनथिनाय आंनि माने ओ जिखिनिखो नुनाय बेफोरखो आङो मोनसे मोननै बुंगोन दा हमना ला जोंनियाव सिफुं खाम बिफोर गैयाब्ला जोंना बैसागुआनो आबुं जाया। जोंनि बर'नि गुबै दामनाय-देनाय होनोबाथाय खाम, सिफुं, ज'था सेरजा, खख्लिं बेफोरसो जोंनि बर'नि गुबै दामग्रा आगजु आरोना नोंथां। दा बैसागुयावबो बैसागु मेथाइ गोबां बैसागु मेथाइ दङ' जोंनि खुगा मेथाइ दङ' बा रेकर्डंबो था यो माखासे सोरनावाबा खिनथु जोंनियाव ओरैनो नोंथां दायो जोंनियाव बैसागु मेथाइया जोंनि खुगाया मे थायानो आरोना नोंथां। रेकर्डिं सोलिया जोंनियाव निजि दामनानै जोङो निजि मोसायो आरो। थिग बेबायदिनो दायो जोङो बैसागु बोथोराव जोङो बिदा-फंबाय, बिब'-बिनानाव गिदिर उनदै गासैबो ज'मा जानानै लोगो नांनानै जोङो बैसागु खुङो। आरो बोर सारस्रिलायो न'खर न'खर हाबनानै जोङो ओ बोर होयो बोर लायो गेदेरनिफ्राय उनदैया बोर लायो गिदिरफोरा उनदैफोरनो माने बोर होयो थिग बेबायदि गासि बो न'खराव हाबो आरो बैसागु बोथोराव जोङो बयनिबो न'खर न'खर हाबनानै मोस सायो रंजायो बयजोंबो लोगो हमलायो मिलायो। बिनिफ्राय रंजाखांनानै उनाव आरामनो बोर सारस्रिलायनानै बोर लालायलायना नै उनाव आरमनो ओंखारनानै न'खर मोनसेनिफ्राय न'खर मोनसेसिम ओंखारलाङो आरोना नोंथां। थिग बेबायदिनो जोंनियाव बैसागुल' नङा आरो बैसागुनिफ्राय मागो फोरबोबो दङ' फोरबो बुंनो थाङोब्ला। मागो फोरबोयावबो जोङो गोबां माने ओ गोबां हाबाफारि दङ' आं बेफोरखो इमान बुंनो रोंस्लाबला थेवबाबो सरासनस्रायै जों जिबायदि नुबाय थायो जोङो मागो बुङोब्लाथाय फिथा सौरायनि दिन जिहेथु जोङो माखासे फिथा सौराय जायो। फिथा सौराय देयो गोबां नेम निथि दङ' बर'नि फिथा सौराय देनायनिबो सानसे सिगां फिथा सौराइखौ सोबनानै माबाखौ माइरं देनानै सोमनानै दोननांगौ जायो। माइरं गुनदै बिनि उनावसो फिथाखौ अखानायैसो जानो मोनो। संनानै बेफोरबायदि आरोना भग'बानखौ सिबिनायनि उनावसो जोङो उनाव जायो बेफोरबायदि आरोना नोंथां। आं इमान मोजाङै बु बुंनो रोङा माबानि बागै बै ओ मागोनि बागै थेवब्लाबो आं बैसागुनि माने फोरबोनि जि मोनसे मोननै आंनि मिथिनाय बेखोनो बुंदों आरोना नोंथां अब्ला नोंथां समाबो जाबाय जोङो उनावहाय गुबुन मोनसे आयदानि सायाव रायलायलायनोसै सै खोमा ना नोंथां दे नोंथां दे